फुंबिलि।
औ फुंबिलि नोंथांसिमबो आ दा बे समावहाय आं माने ओ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माने जों गोदोनि सोलोंथाइ लानाय आरो दानि सोलोंथाइ लानाय बेवहाय माबायदिहाय फारागथिया नुजायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायलाय नामा आरो गथ'खौ गुदि सोलोंथाइ होनायाव जों माबायदिहाय फरायसालिनि जा फोरोंगिरि ओ जिहेतु जों न' खरनि बिगोमाफोर माबायदिहाय बिहोमा होनांगौ बेनि सायाव जों सावरायनो हागोनना नोंथां?
सावराय जायो।
औ बिदिनो ओ गोदोनि सोलोंथाइ लाहोनाय होनना बुङोब्ला गोदो नि सुबुंफोरा बा जोंनि आबै आबौमोना एसेबां सोलोंथाइ गोनां सुबुं नङामोन होननानै जों मिथिगौ माने सोलोंथाइ गोनां जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेखौथ' जों रोखायै गासै बुंनो बुंनो हायो।
नाथाय दानि औ दा आथिखालनि जुगावहाय गोबां माने सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो फाराग थिखौ ओ दिहुननो थाङोब्ला दङ नोंथाङा एसे ओ फोरमायना होदो नोंथांनि फालनिफ्राय जाखिनि रोंगौथि दं।
मा होनदो माखौ लानानै?
बे सोलोंथाइनि जेनेबा जिखिनि फारागथि आवगोल माबायदिमोन दा माबायदि जेनै गो-गोथ'फोरखौ जों माबायदिहाय सोलोंथाइ होनांगौ बिनि सायावनो एसे ओरैनो फंनैसो होननानै
ओ ओ बियो जाहैबाय समजों लोगोसे जोंना से सोला ओ गुस्लायनाय एबा सोलायनाय। जों नुबोदों माने डिफारेन्स दं आरो हमनानै ला जों गोदो गोदाय जोंनि आइ आफा बा जोंनिया आबौ आबैमोना बिथांमोना माने सोलोंथाइनि सायाव खोब मोनसे सांग्रांथि नङामोन। बिथांमोना फ्राय माने गावनि गथ' गथाइ बा
औ
ओ फिसाला फिसा फिसाजो बा फिसौला फिसौजो ओ बिसोरखौ मा खालामोमोन जिखुनु फरायसालियावनो थांनानै फरायहैनाय खौ लुगैयोमोन आरोखि फरायनाया खिन्थु लुगैयोमोन खिन्थु मबेयाव माबायदि फोरोंनांगौ बबे फरायसालियाव माबायदि फोरों दों बेफोरखौ बारा बिसोर ध्यान लायामोन थाल लायामोन सांग्रांथि नङामोन। ओमफ्राय बेनि गेजेराव माने ओ आगोलनि सुबुंफ्रा बारा इमान गिदिर गिदिर फरायनायबो जायामोन आरो ना। अ खोब फरायथारबाबो सासे सानै फरायसाफोराल' गोजौ थाखोसिम फरायहैनो हायोमोन आरोना फ्राय आगोलनि फरायसाफोरा माने मेट्रिक पास जानायानो बिराद खममोन माने। बिराद खम खोनायोमोन आरोना बिदिनो जेने थेने क्लास फाइभ सिक सेभेन ओइद नाइनसिमल' फरायोमोन आरो माखासे ओ जोंनि मा होनो बै समाव ओ जोंनि बर' माहारिनिफ्राय बेबायदि फरायोमोन आरो गोदोनि खिन्थु ओ फोरोंनाय आइदिया फ्रा खोब मोनसे गोरामोन जाहैबाय आरो गोरामोन आरो बेबायदि दा जेरै बिजाब ओंखारदों बेबायदि नङामोन जाहैबाय माने आथिखालावथ' बिजाब फ्राव फ्राय सावगारि थाफायोमोन खिन्थु गोदोनि बिजाबफ्राव बेफोरबायदि सावगारि थायामोननो। सावगारिजों फोरमायनाय थायामोन अनलि लिरनाय लिरनाय लिरनाय थायोमोन आरोना।
औ।
ओ फोरोंनायफ्राबो खोब मोनसे गोख्रों माने शिक्षा होनानै फोरोंखायोमोन जाहैबाय। माने बुनायफ्रा एसे दंमोन बै समाव। बुयोमोन माने बुजानो गिनानैनो बिराद मोजाङै फरायखायोमोन जाहैबाय तन्न थन्न जायनो मोजां माबादों माने मेट्रिक पासफोरा माने ओरैबायदि गोरों जायैखायमोन।
जाहैयो आरो औ।
आरो साख्रिफोरखौबो नोङो नाइन पास जादोंबा नाइन पासनि साख्रि मोनो। मेट्रिक पास एबा मेट्रिक पासनि साख्रि मोनखायोमोन माने बै समाव। आरो साख्रिफ्राबो एभैेलेबोल दंमोन। फरायनायफ्राबो खममोन नालाय दा बे बेफोरखौ जोङो मोनथि मोनो आरोना बे जोंनि आइ आफामोन
औ खोनानाय बायदिब्ला माने आवगोलो ओ बर बिजोंजों फरायनाय बेबायदि फरायसालिफोरा गोबां खममोन। ओ जोंनि आजौ आबौमोनखौ खोनानाय बायदिब्ला बिसोरो माने ओ एसामिस बा हारसा जोंसो बे मिडियामावसो जोङो फरायबोदों होननाय खोनायो आरो जोंनि बे जे देबनागिरि हांखो बेजों बिसोरो लिरबोनो मोनाखै गावनि बर' रावजोंनो माने इंराजि बे हांखोजों बे गावनि बर रावखौनो इंराजि हांखोजों लिरनांगौ बेबायदिखौ बेबायदि फरायनानै माने ओं सोलोंथाइ लाबोदों होननानै खोनानो मोन्दों आरो बेबायदिहाय। जा नांगौ जाउनाव औ दे बुं नोंथां।
दा बेफोरखौ आं नोजोर बोयोब्ला आथिखालनि जानाखि दानि फरायनाय बा दानि माखासे बिथिंफ्रानो दानि गारजेनफ्राबो दिथागिरिफ्राबो खोब मोनसे चेन्जेस जाबाय माने खोब सांग्रांथि जाबाय गावनि ग'थ गथायफोरखौ बबे फरायसालियाव हरबा मोजांसिन देनां खालामनो हागोन बबे फरायसालियाव हरबा ओ मोजांसिन पारसेन्ट लानानै पास खालामनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै गावबा गावनि सुइस बायदियै आथिखालनि गारजेनफ्रा फरायसालिफ्राव थिसन हरसै आरो गावनि गथ गथायफोरखौ।
औ नंगौ।
दा बेवहाय ओ आगोल जाबायदि ओ फोरोङोमोन फोरोंगिरिफ्रा खिन्थु आथिखालाव बिनि उल्थायैबो मोनसे दङ हमनानै ला दानि गोदान मुगायावबो माखासे फरायसालिफ्राव बुंनो थाङोब्ला माने बुंनाय बायदि जेरै माखासे सरखारि फरायसालिफ्रावबो मोजां सोलोंथाइ होआ माने दरमाखौ खौल माखासे फोरोंगिरिफ्रा जायो गासैबो फोरोंगिरिफ्रा नङा। दरमाखौ जाबाय फोरोंनायखौ मोजां फोरोंला। गावनि डिउटिखौल माने टाइम मथे फैबाय। ओ फोरोंला फोरोंलि फोरोंलांबाय ओमफ्राय थांबाय माने एटेन्डेन्स खालामनानै। जायनि दाहोनाव माने सरखारि फरायसालिनि औ रिजालफ्रा जोबोद खम आरो ना जोबोद माने पारसेन्ट खम जायो। आरो बेराफारसेथिं ओरै नायोबा प्राइभेटफोरना मोजां जायो माने प्राइभेटफ्राव फोरोंगिरिफोराबो एभेलेबल दं फोरोंनाय जिथुनाखि बिथिङाबो खोब मोजां बिनि थाखायनो प्राइभेट फरायसालिफ्राव खोब मोजां मोनसे पारसेन्ट लानानै माखासे फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हायो आरो दा नोंथाङा मा बुंगोन बे बेलायाव
औ बिदिनो जेनेबा गावारि फसंथान आरो सरखारनि सरखारि फरायसालि फसंथान बिनि ए फारागथिया बेनो जे बे सरखारि फरायसालियाव गथ'फोरखौ गावनि बिमा बिफा फोरा दोनहैयैनि जाहोना बेनो जे बबेबा फरायसालियाव फोरोंगिरियानो सासेल' बा आरो बबेबा फोरोंगिरिया फरायसालियाव फोरोंगिरिया मोजाङै थाखो खालामा बा क्लास खालामा बेनि जाउनावनो माने बे प्राइभेट जिहेतु नोंथाङा बुंबाय गावारि फसंथान बेहाय जानांगौ गावनि गथ'खौ जायब्लाबो मोजां बा गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनो ओ नाजाखागोन नाजागोन नालाय बिनि थाखायनो एसे जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबाबो जायफोर हाजिरा खामला मावनानै माने जाग्रा सुबुंफोर बिसोरबो माने ओ प्राइभेट स्कुलावहाय गावनि गथ'खौ दोनहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो जाउना बेनो जे गावनि गथ'आ सासे गुन गोनां सोलोंथाइ गोनां माने ओ फरायसा जानो हाथों बेबायदिहाय आरोना नोंथां। बेनि थाखायनो फरायसालि बे सरकारि फरायसालिफोरावबो गथफोर बा फरायसाफोरखौ एसे खम बिबांनि नुनो मोनसै जायनि जाउनाव ओ दा जों नुबोगासिनो जोंनि बर' बिजोंजों थानाय फरायसालि जिहेतु एल पि फरायसालि बा गुदि फरायसालि बेफोरो ओ सानफा मोनफा बोनायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ जाउनाव फरायसानिबो आंखाल आरो फोरोंगिरिनि आंखाल बेबायदियावनो जादों जानांगौ आरो जुदिहाय जोङो ओम बे फरायसालियाव सरखारि फरायसालियावहाय नांगौबायदि फोरोंगिरि नांगौ बायदि थाखो बेबायदि खालामब्ला प्राइभेट स्कुला जिबायदिहाय माने जोथोन लाबोदों बेबायदिहाय लानो हायोब्लाा माने ओ बे फरायसालियावबो गथ'फोरखौ होगोन होननानै आङो सानो आरो माने। अब्लानिया जोङो प्राइभेट स्कुलाव गथ'खौ दोनहैलायनांला जोङो अब्लानिया रांनिबो एसे ओ माबायाव फैबाय सुबिदायाव फैबाय जों दा रां होनानै जोङो फैसा गारनानै जोङो बे जोंनि गथ' गथायाइखौ माने प्राइभेट फरायसालियाव दोनहैनांगौ जायो बेनो बेखौनो सानो आरो आङो।
औ नोंगौ नोंथां बुंनायाबो थिगानो
औ
जुदि सरकारि फरायसालिफ्राव जुदि फोरोंगिरिफ्रा एभेलेबल जायोबा बा एल पि फरायसालिफ्राव साथाम साब्रै जुदि फोरोंगिरि थायोब्ला मोजाङै जुदि फोरोङोब्ला माने बयबो सरखारि फरायसालियावनो हरगोन नाथाय सरखारि फरायसालि माने बुंनो थाङोबो बर' बिजोंनि सरखारि फरायसालि -फोरावनो खोब माने फोरोंगिरिफोरनि आंखाल। जों नुयो आरो दासिमबो नुयो माने बिदिनो सासे गाहामल' जायो। फरायसाफ्राथ' खोब बुरजा जायो पन्सासजन गाहामसिम जायो अब्ला सासे फोरोंगिरिफ्रा अफिसावसो थांनोना ना मोजां फोरोंनो बेफोरबायदि जायो आरो ना सानैबाबो हास्लाबा मानोना मोनसे क्लासावनो मोनब्रै मोनबा सयथासिम लागै साबजेक्ट थायो नङा होमबा? बे साबजेक्टखौ ओ फोरोंनायाबो पसिबोल नङा बिनिखायनो गंसे फरायसालियाव जेनेबा साथामसिम गाहाम थायोब्ला पन्सास जन फरायसाफोरखौ खिन्थु कन्ट्रल खालामनो हायो खिन्थु फ्राय माने थानाय ओ फरायसाफोर थानाय स्कुलफ्रावबो जोङो सासेबा सानै गाहामल' जों फोरोंगिरि होनायखौ नुनो मोनो बा दङ आरोखि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव। बेखौ नोजोर बोनानैनो जानांगौ जोंनि गारजेनफ्रा आंनि फरायसाया बेयाव हरबा आंनि गथ'खौ बियाव हरबाथाय मोजां फरायनानै बेयाव पास खालामनो हानाय नोङा बेफोरखौ साननानै बा गोरों जानो औ।
बेबायदि साननाय थायो। आथिखालावथ' गोबां बेबायदिनो जोङो प्राइभेट स्कुलाव होनायनि अनगायैबो टिउसन होबावोसो। जोंनि गारजेनफोरा।
औ।
टिउसननि बायदिसिना बेबायदि सुबिदा होबावो ना नाथाय गोदोनि दिनावबो बेबायदि मोनसे ओ आबहावाया थानायमोनबा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बा बर' मानसिफोरा गोरों बै आरोबाव गोरोंसिनखौ जों जानायखौ नुनो मोनगौमोन। गोदोनिफ्रायनो बेबायदि आबहावाया जुदि जाबोनायमोनबा जोंनि फरायनायनि फारसे ओ माने सोलोंथाइ लानायाव एसे मा होनगोन बेखौ बादायलायनाय मोनसे माबाया आवगोलनिफ्रायनो थाबोनाय मोनब्ला आरो जोङो गोजौसिन ओ मोजां सोलोंथाइ लानो हाबावगौमोन होननानै आं सानो आरो। बेबायदिनो।
नंगौ नोंथां बे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनानै खोब मोजां मोनबाय।
औ नोंथां।
ओ फैबाय थानाय समाव जों गुबुन मोनसे आयदानि सायाव उनाव सावरायबावनोसै। नङा होबा नोंथां बेयावनो दोन्थ'लायनोसै गोजोनथों।
दानना हरदो नोंथां।